औ हेल' औ खोनादों नोंथां
अ
मा खालामदों नोंथाङा
दङ नै
औ आंबो दङ नेै
अ बहा दङ
न'आव दङ बरथमान
अ अखा फैयाखोना
फैनायाथ' फैयाखै दाहायफोरसो फैनो हागौ खोमा मोनाफोरावहाय
बिथिंबो गैया बिथिंबो माने फैथ'वाखै आरो
औ होमबा नोंथां दा समावहाय जोङो गामि आरो टाउननि एसे खौरांफोरखौ सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ नोंथाङालाय माबायदि थासारिखौ मोजां मोनो गामिखौ मोजां मोनो ना टाउनखौ मोजां मोनो
दा जोङो माने आं बेखौ
बुंनो सानो माने जोङो माखासे बिथिंखौ नायोब्ला जोङो माने जिहेतु गामियावनो थानानै देरबोनाय नालाय दा गामिनि थासारिफोरखौ खौसे मोनथियो मानो होनब्ला गामियाव जोङो माने गोबां बिदिनो न'खरफोरा थायो आरो लोगोसे जोङो बेजोंबो बेबायदि अनज्लायनाय हेफाजाब होज्लायनाय बेफोरखौ जोङो बांसिन मोनो आरो गामियाव थाबोला
आरो लोगोसे बिदिनो माने बिमा बिफाजों लोगोसे थानो मोननाय न'खरनि परियालफोरजों आरो माने बिदि समाजाव थानाया माने बेबायदिनो आरो समाजजों नों गोरोबनानै साननांगोन समाजनि मानसिफोरजों नों हेफाजाब होज्लायनांगोन हाबा हु खा समाजनि खामानि बेफोराव आरो बेनिफ्राय बिदिनो माने गामियावथ' मोजां बेबायदिनो बिफां लाइफांफोर थायो मोजां बारहावा दिपलउसनफोर जाया
औ
लोगोसे बिदिनो मोजां बेबायदिनो अर्गेनिक मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गायनानै मोनजायो आरो लोगोसे मिथिंगियाव मोननाय मुवा बेसादफोरखौबो जोङो मोनो आरो। आरो लोगोसे बिदिनो माने जोङो माबलाबाफोर ना हमनो लुगैब्ला जोङो ना बहाबा बोरसि बोननानै हमनानै बिदि जानो हायो आरो माबलाबा टाइम पास खालामनो हायो बेफोरबायदि सुबिदा फोर दङ गामिफोराव आरो बिदिनो हाल खदाल बेबायदिनो खामानि मावनाय बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो माखासे खामानिफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो जिउआव जि जों थांना थानायाव नांगौ बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो जोङो माखासे बिथिं खौ नायोब्ला जों मोननो हायो जि सोलोंथाइ बिथिं दा बेफोरनि थाखायब्ला जोङो माने एसे जोंनि गामि खाथिफोराव बेबायदि बेसेबां स्कुल कलेज फरायसालिफोरखौ जोङो मोननो हाया आरो दा सोलोंथाइनि थाखाय जोङो माने बेबायदि टाउन बा सोहोरफोरखौ जोङो एसे नाजावनो गोनां जायो माने।
उ
सोलोंथाइ लानो थाखाय आरो लोगोसे जि नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ जोङो जि न'खराव नांगौ जानाय न' लुनाय बा जिखुनु माबाफोर खामानि मावनायफोराव नांगौ जानाय बुस्थु बुस्थुफोरखौ जोङो जोंनि गामिफोराव बा जोंनि सखाफोराव माने एसेबां मोननो थाङा आरो दा बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला माने नोगोरफोराव सोहोरफोराव बेफोरखौ माने गोबां बिदिनो एभेलेबेल मोननाय जायो दा बेनिखाय बेफोरखौ होननानै बुंनो थाङोब्ला नोगोराव माने साबसिन होननानै बुंनांगोन नैबे बेलायाव माने मोननैयावबो माने मोजां बा बेबायदि माखासेखौ मोननो हानाय मोननो हायि बेफोरबायदि माने दङ आरो माने इदि थोंजोङै बुंनो हाया
औ
दा बेनिखायनो माने नोगोराव थानायाथ' आरो बिदिनो बेफोरबायदि बुस्थुखौ मोनबाय गाननाय जोमनायनि थाखाय नोङो रां लसो नांगौ नोंनो जि नांगौ माबादि द्रेस नांगौ दामि खम दामि दा बेफोरबायदि माने द्रेसफोरखौ बायनो हायो आरो जानाय लोंनायनि थाखायबो मा गोसो बेखौ बेखौनो माने जोङो जानो हायो आरो आरो लोगोसे बिथिं नोङो जायखि जाया बुस्थुखौनो माने दानाथ' रुमाव न'आव थानानै नोङो मार्केट खालामनो हायो अर्डार खालामनो हायो
नोंनि माने दर्जा मोखांआवनो होफैगोन बेफोरबायदि आरो टाउनाव सुबिदाफ्रा
औ
ओ आं बेखौनो बुङो नोंथांआबो एसे फोरमायनानै होदो
अ
ओह
जोंथ' नुबोखादों जेनोबा टाउओन बा गामि बेफोराव जोङो गोदोनिफ्रायनो
थानाय गिदिर बनाय टाउनावबो थानाय गामियावबो थानाय औ
माने समजों लोगोसे गावखौ एदजासट खालामनो थाखाय माबे माबेबा समावहाय जोङो टाउनावबो थाहैनो गोनां जागोन गावनि खामानिनि थाखाय आमफाय माबेबा समाव जेनोबा गामिआवबो थानो गोनां जागोन नङा होमबा बिदिजोंनो जोङो मिथियो जे माने गामिआव थाब्ला जोङो गामिनि बारहावा या बांसिन मिथिंगाजों गोरोबफ्लेनाय जायो नङा होमबा जेरावहाय जोङो बांसिन न' बां नुनो मोना बिल्डिं गिदिर गिदिर नुनो मोना बेफोरनि थाखाय माने आबहावा या मिथिंगाजों बुंफबनाय माने गोजोन ओ गोग्गो बिदि जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो मिथिंगानिफ्राय बांसिननो मोननाय मैगं थाइगंखौ मोनजायो फ्रेस प्रेस होननानै बुङो जायखौहाय
बेनि थाखाय माने गामिया मोजां होननानै आं साङो आरो जानाय लोंनाय दा बे मोजां लोगो मैगं थाइगं बुंजोबनो हाया
बेफोरनि थाखाय गामिआ मोजां होननानै आं सानो मानो होनबा जेराव गामि एरिआयाव बांसिन बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जायो न' बां बांसिन खम जायो लोगोसे जि नांगौ जानोबाबो मोनजोबो
औ माबायखाब नङाा औ माने बांसिन बुस्थुफोरा अर्गेानिक जायो आरो गामिआवहाय
नाथाय जोङो फारसेथिं नायनो थाङोबा टाउन एरिआयावहाय ओम बे
पलिउसन बारा जायो उम नंगौ लोगोसे बे
आरो सुबुं अनजिमा बारा माने टाउन एरिआयाव ओरैबादि जायो कि अबेनिबा अबे अबेनिबा अबेनिबा माने गोबां जायगानिफ्राय ज' जानाय जायो बेयावहाय माने नङा होम होमबा सोरबा फरायनो थाफैनाय सोरबा हो जब मावनाय सोरबा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थाफैनाय बेफोरनि थाखाय माने सुबुं अनजिमाआ बांनानै माने सुबुं अनजिमा बांनायनि माने बांसिन पलिउसना बांसिन जानो हम नङा होमबा बिदि नुनो मोनो नाथाय मोनसे टिमनिफ्राय नायबा माने सुबिदाया बांसिन टाउन एरियायाव नङा होमबा नों लानो जा देहा फाहामसालिफोरानो माने गामि एरियाव गोबां गोजान गोजानाव थायो नङा होमबा न'निफ्राय गोजान गोजानाव जायो नाथाय टाउन एरियायाव बा माने खाथियावनो थांब्रबानो मोननाय मुलि नांब्रबगौ बा फार्मासि मोन ब्रबनाय
औ
बेफोरबायदिया सुबिदा जायो लोगोसे सोलोंथाइनि थाखाय सुबिदा जायो
औ होनबा औ नंगौ आरो माखासे जोङो नांगौ बुस्थुफोरनि थाखाय सुबिदाया बांसिन बेवहाय औ
नि थाखायनो जोङो माने मोननैखौबो बांद्राय जोङो बे साबसिन बे गाज्रिसिन बेफोरबायदि जों फाराग होनो हाया आरो नङा होमबा माने सुबुंनि थाखाय मोननैबो मोजां होननानैनो आं सानो
औ
बे टाउन एरियाया माने आबहावाफोरनि थाखायल'सो एसे एसे माने गार गाज्रिदायबो होननो हाया आङो मानो होनबा सुबुङा गासैबो माने जेबो जेखौबो नेवसिनो हाया नालाय नङा होमबा
औ
जोंनि थाखायनो जुदि जोङो हायार स्टाडि लानो गोनां जायो अब्ला जोङो सिटियाव थाहैनो गोनां जायो नङा होमबा बेफोरनि थाखाय जोङो नेवसिनो हाया सिटिखौबो बेफोरनो माने मानसिनि गावनि सोलिनो थाखाय थाखाय बा गावखौ एदजास्ट खालामनो थाखाय हानांगौ बेसो खोथा आरो बेना नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि बागै आरोबाव
नोंगौ नोंथाङा जेखौ बुंदो बे सैथोआनो माने माखासे माने खाबुफोरनि थाखाय जोङो माने टाउनाव माने मोननो हायो आरो आरो
उम उम
गामियावबो जों माखासे बुस्थु बेफोरनि थाखाय जोङो मोजां माने गामियाव
उम
आरो बिदिनो माने साइलेन बेफोरबायदि दि मोजाङै निजोमै माने जिउ खुंनो लुगैयोबा जोङो गामिफ्राव माने बिदि सायख'नो हायो मोजां बिदि मिथिंगानि बिदि माने बायदि बिदि दाउ गाबनाय बेफोरबायदि बिदिनो माने मोजां नाङो आरो आरो टाउनावथ' जेनेबा थाउननि थासारिया आलादा जेनला मेनला थाउननिया टाउननि माने समायना आरो गामिनिया गामिनिनो माने बेबायदि समायना मोजां बेखौ जों बुंनो हायो माखासे सुबिदानि थाखाय जोङो टाउनाव माने बुंनो हायो आरो साबसिन होननानै आरो माखासे जोङो मोजां मिथिंगानि बिदि गोरोबनानै मिथिंगाजों गोरोबनानै जिउ खुंनो लुगैयोबा गामिया साबसिन
औ औ नंगौ नोंथाङा माने जोबोर नंथारगौ बाथ्राखौनो बुंदों माने गावबागाव जेराव एदजास्ट जानो हायो नङा होमबा
औ
औ अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा ना नोंथां
औ जागोन दे।
औ दे गोजोनथों नोंथां
दे